हेलौ।
हेलौ औ हेलौ नोंथां।
हेलौ।
औ हेलौ नोंथां खोनादों ना, औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
हेलौ।
हेलौ। हेलौ।
औ खोनादो नोथां। औ खोनादों।
दा जोङो मानि सायाव रायलायनो नागिरमोन जो
ओ जोङो दायो ओ हारिमुनि सायाव रायज्लायगोन आरो नोंथां हेलौ खोनादों ना?
बर'नि हारिमु आरो
बर'नि औ बर'नि हारि
औ औ औ।
औ ओ नोंथाङा ओ गिबियावनो मोनसे सोंथि सो-सोंगोन आं नोंथां।
औ औ
ओ नोंथाङा ओ नोंथाङा सोंथिनि फिननायखौ होनो हागोन नामा नोंथां?
नाजानोसै माने एबांबो
अ।
जेसां खिनिखौ हायो जोङो बुंनि नङा बा?
औ औ आं सोंगोन नोंथां नोंथांखौ आङो सोंगोन ओ ओ नोंसोरनि गामियाव ओ जानाय ओ मोसानाय मेथाइ खननाय रावफोरनि बेलायाव ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
हेल' मोसानाय आरो खोनादोंना? हेल' हेल' हेल'